हेल' नोंथां
हेलौ नोंथां औ खोनादों
औ औ नोंथां मोजां दङ ना नोंथां?
दङ नोंथां मोजाङैनो दङ
औ औ औ नों मोजाङैनो दं नोंथां मोजाङैनो
दा मानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोनलाय?
जों दा बर'फोरनि माने आबादजों माबोरै जों रां खामायो बिनि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां?
औ औ ओमफ्राय नों सावरायग्रोना आं सावरायग्रोनो
जायो आं होमबा सावरायग्रोनोसै नोंथां औ औ आबादजों रां खामायनाय होननानै बुङोबा जोंहा नोंथां जोङो माइखौ सो सिगांग्रो माने फैयो आरो गोसोआवहाय माइयासो सिगां जोंनाव फैग्रोयो आरो ना नोंथां।
उम उम।
माइ आबाद खालामनानैबो जों फैसा खामायनो हायो। जोङो माइ खौ जोङो फोनायनिफ्राय लानानै जेनेबा खोथियानिफ्रायनो जों खामायनो हायो आरो। खोथियाबो जुदि जोङो फाननो हायो खोथिया फोनानैबो नङा होमबा नोंथां औ। औ औ। बिनि उनावहाय आरो माइ जेब्ला मोनो माइखौबो जोङो बै समावबो जों फाननानै फैसा खामायनो हायो। नङा होमबा नोंथां आरो जों औ आरो जोंहा जेनेबा दैलांवहाय जेनेबा मैगं थाइगंबो जों आबाद खालामो। दैलां बोथोराव खुमब्रा मैथा बायदिसिना मैगंबो जोङो फोनानै जोङो फैसा खामायनो हायो। आरो जोङो जुदि मेसेङाव फैयोबा मेसेङावहाय जोंहा बेसरजों गायो। सबायजों गायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
औ जों बेफोरजोंबो जों बेफोरजोंबो फैसा खामायनो हायो। नामा नोंथां औ दे नोंथाङा एसे एसे बुंदो दे। बेनि बारै एसे। जेनेबा औ।
दा जोंनि समाजाव बांसिनानो जे न'खर न'खर सालायनो थाखाय बांसिनानो आबाद आबादावहाय गोसो होयो।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
बे आबादखौ मावनानैनो जोङो बेनिफ्राय माखासे नांगौ जानाय खरसाफोरखौहाय बे आबादनि फ्रायनो रां खामायनानै जोङो गोनां जानाय न'खराव गोनां जानाय खरसाफोरखौ खालामो
नंगौ नंगौ नोंथां
हाट आबादफोरनि बिथोरावहाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों माइ आबादनो सिगां सावरायग्रोनांगौ जायो। जे माइ आबादानो जे गाहाय होन जायो आरोखि
नंगौ नोंथां नंगौ
उ नोंगौ जोंनिजोंबो थियाखौहाय सोरबा सोरहाबा थोस्लाबैयावहाय आरो सोरहाबा एभेलेबेल मानि बाराद्राय जानायावहाय बायलायनाय आरो बेबायदिनो माइफोरखौबो गावनि जे न'खरावहाय जाना जानो थोनायनि अनगायैबो माने बारा जायोब्ला बेफोरखौहाय फाननानै रां आरजियो बे आरोखि माइयावहाय बेनि अनगायैथ' बांसिनानो सुखान आबाद होनो जोंनियावहाय माइनि अनगायै जि आबाद जायो बेखौहाय बांसिनानो सुखान आबाद होननाय जायो। आरो बे सुखान आबाद खौहायनो जोंनियावहाय बांसिन मावनाय जायो। आरो मावनानै ओम बेखौ फाननानै रां आरजियो आरो न'खर सालायो। बेफोरनि गेजेराव बेहाय बे सुखान आबादफोरनि गेजेरावहाय जेरै फाथो सबाय बेसर बायदि बायदि। दि आरोखि। आरो बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय मैगं मैगंफोरनि बिथोरावहाय इदिनो आलु थादुन। जोगोना खुमब्रा नोंथाङा जेरैबायदि बुंङो। बिदिनो जोंनियावबो खालामनानै फाननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
बिनिफ्राय नोंसिनियावहाय बेफोर आबादफोरखौहाय बारार फोरावहाय माबोरै फाननाय जायो? बेनि सोमोन दै एसे फोरमायहरनाय नों। औ।
जागोन नोंथां ओ जों जेब्ला खुमब्रा हक मैथा हक जेब्ला जों खिद बेन बो थांनानै लाना फैना बारिनि आबादथिलिनिफ्राय बेखौ जों मोननै रोखोमजों फानो। जेरैहाय जेनेबा हमना ला जों बेसर बेसरखौ हमनानै लाबाय जाहैदों दानिया हो बै बेसर दालाय बै बिलाइ खिलियोना बेसर गोरलै समाव फानोना जोङो
औ औ।
औ औ बेखौ हमनानै लाथनोसै होनबा बा मैथाखौनो लाबाय जेनेबा बेखौ जोङो। बै माबा थायोना फायखारि
उम।
फाय फायखारिनो जों दडाइरेक्टलि फानो खेबसे मोनसे। जेरावहाय फायखारिफ्रा गावसोर फान जिरायनानै फानबाय थागोन। ओमफाय मोनसे जायैब बे जों गावनो गावनो माने लाना फैनानै जोंनो जिरायनानै फानगोन जाहाथे फायखानो होआलासेनो जों फानगोन आरो
ओ
फुरा माने औ औ बाजारनि रेटखौहाय जाहाथे जों मोननो हायो। होनानै बिदि फानफैयो आरो बे जाहैबाय सोलाबनाय सोलाबैनि सायावबो जाहैबाय नोंथां। सोरबाया जुदि सोलाबाबा बियो फायखारिनो होलाङो। ओमफ्राय जुदि सोरबाया जुदि फाननो होना फैखानाय आंहा दिनै सोलाबो होनबाथाय बियो बेखौ लाबोनाय जायो आरो ओमफाय दा मोनसे जाहैबाय जोगोनाथ जोगोनाराथ' बिराद माबायो जोंनिथिं दा दा गायो जोगोनारखौ जोङो ल टेलाव बारा फाननाय जालिया दानु नुनो मोनला आरो बारा मानो होनबा लकेलनि मानसिफ्रा बायखालाबो । गाव बयहाबो गावबागाव गावबागाव दंखायो नालाय नोंथां।
औ औ
खायनो माने मा खालामो न'खरनै न'खरथामजों खेबसेनो गा बिराद बुरजा बुरजा गायो नालाय। बेखौहाय माने खेबसेनो गारिजों सो आलदा जायगायाव साप्लाय हरनाय जायो आरो बेखौबो जों नुनो मोनदों आरो दा।
उम उम।
बेसरखौ जेनेबा हमनानै लादो बै बेसर दाना बेसर बेगर आरो मोननानै दालाय जे बेसर बेगर नङा होमबा। बेखौ जोङो लांनानै दाना फेरेदनानै थाव खालामनानैबो जों फाननायखौ जोङो लकेलावनो नुनो मोनबाय नोंथां। बेफोरखौ आरो बेजोंनो औ औ बेखौ जों नुनो मोनबाय आरो माने जाहाथे दानियाथ' नों खोनानो मोनो बायनाय थावफोरा एसे माबा होननानै बायदिसिना होयो होननानै ओंखायनो जों दाना बेखौनो गावनो फेरेदो आरो मालिक मालिकआनो
उम उम।
औ औ जाहाथे जोंनो गावनो माने पियर बुस्तुखौ जों मोननो हायो। जोंनो आबाद खालामबाय जिथिया आरो जों फाननानै बेजोंनो आरो जोङो बांसिन फैसा खामायनो हायो नङा होनबा नोंथां? जों बेसर बेगराव बिस
खाब खामायनो हागोन जों थाव फेरेदोबा आरो बांसिन माबानो माबानो हायो। खामायनो हायो आरो बेजों लोगोसे बेसरनि बे गुन्द्रा थाव फेरेदखांनानै जे गुन्द्रा थायोना नोंथां।
औ औ।
बे गुन्द्राखौबो जों फाननो हायो। ख्रि जानो हायो मोसौनि थाखाय जायो। मोसौआ जायो बिराद मोसौआ बिराद मोजां मोनो आरो प्लास अनला ओंख्रि जायो जों मानसिया। आरो बेखौनो नों फानबावनो हायो माने बिराद बेस्त बे बुस्थुया माने। जानो बिराद मोजां ओम। औ नोंथांमोनथिं मारै फानो ओरै नोंथा फोरमायदो एसे। मारै फैसा खामायनायाव गोरलै जायो माने
उम उम ए नोंसिनिफ्राय जि सिस्टेमैहाय फानो जोंनि हाय बे गैया जेरै नोंसिनियावहाय बेसरखौहाय मैगं हिसाबैबो फानो नङा होमबा?
औ औ नोंथां औ औ।
नाथाय जोंनि ओनसोलजोंहाय बा जोंनि जायगायावहाय बांसिन बेगर एबा फिथाइ खालाम फिथाइखौ फाय बोखांनानैसो फाननाय जायो मैगंखौहाय बांद्राय फाननाय जाया साफा नैया फानो अबावबो ओ नोंसि नि जों जिबायदि नों बुंदों बेबायदि इस इसेबां माने बुरजा बुरजा फाननाय नुनाय मोनो आरोखि जिनिसजोंहाय
नगद नंगौ नोंथां नंगौ
बेसर फाननाय जे मोनसे बेसर बेगरखौ फेरेदो फेरेदनानै थाव गोथां बान नायो होनदों नङा होमबा दा बेबो जोंनियाव हाय उम जोंनियाव हाय बेफोरखौबो नुनो मोनला आरोखि दा बेसर होनोबा बांसिनै जोंनियाव हाय डाइरेक्ट बेगर बोखांनानै बे फिथाइनिफ्राय बेगर बोखांनानै बे बेगरखौ फाननाय बे बेलनो आरोखि ओमफ्राय जोगोनाथ उम जोगोनादनि बे बिलायाव हाय
औ
आं ओरै सानजाथिं बांसिन नुनो मोनो आरोखि खायसेया उम खायसेया बिजौ हिसाबैबो जे बिजौखौहाय खायै खायै मैग गं हिसाबै फाननाय नुनो मोनो आं ओरैनो उम आबाद बे मैगं उम मै गं हिसाबै फाननो थाखायसो आबाद खालामखानाय।
औ बेयो नंगौ नंगौ नंगौ।
बेबो जोंनियाव हा फाय बेखौबो नुना नुनो मोना आरोखि बांसिन उम फिथाइखौहाय फानो जोंनि हाय बेबायदिनो जोंनि न'खरा आबादनि सायावनो सोनारनानै थायोना नोंथां ओरैनो उम ओमफ्राय नोंसि जों इद‌ इदिनो था थारुन था सोमलि होनो बेफोरखौहाय गायोना गाया?
गायो नोंथां जोंनियावबो गायो, थारुनखौ गायो जोंना गाय खांजोब्बाय नै दा दाथ' गायखांजोबखांबाय नालाय दाथ' नों बारि बारि याव गायखांजोबखांबाय।। हाखौथ' मेस मेसेङावसो गायोमोन नामाथाय आं बावबायदै थाखो। था सुम सुम्लिखौ होनदोंदा नोंथाङा? औ औ बिदियाव मोनजाहैनाय जायो आरो माने औ मोनजाहैनाय जायो आरो बुस्थुआ बिदियाव मोनजाहैनाय जायो गायो। थारुनखौ गायो जोंनियाव थारुनजोंबो मेल्ला फैसा खामायनो हायो। मेलला खामायनाय दङ आरो जों नुनो मोनबाय मान थारुनजों जों गोदो उन्दै उन्दै समावहाय जोंनियाव माने दस्रा आबादखौ खालामामोन नोंथां। जोंनियाव बे थारुन खुसेट खुसेटखौबो गायनानै जों फेरायदोमोन नोंथां। फेरेबनानै जों बिनि रसखौ जेखौ जों मेथाइ गुर होनो नङा होमबा नोंथां बिदि खालामनानै फानोमोन आरो बेबायदि।
थारैनो ओम थारैनो आथिखालावहाय मैगं। फाननाय आरिनायावहाय। जोंनि। हिन्जावफोरा बांसिन जे बाहागो लानाय बा। आवगायनाय खौहाय ग्लालामैनो नुनो मोन बाय नों निसिनिजोंहाय माबायदि? जेनिबा
नंगौ नोंथां बेयो जोंनियाव जोंना जोंनियावहाय माबाया बांसिन हौवाफोरा बांसिन फानो हिनजाव फोर एसे खमथ' आरो। खिन्थु बै समावहाय जों उन्दै उन्दै जेब्ला दंमोन बे समाव हिनजावफोरा बांसिनमोन नोंथां।
होम
आदसा नोंथां ओ दिनै बे समावनो दो बेसे खिनियाव दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दे नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहर
जाग गोजोननाय थाबाय नोंथां जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय। गोजोन्नाय थाबाय। मा जागासिनो नोंलाय? हेलौ औ दानहरदो नोंथां
प्रब्लेम जादों नों दानहरलाय
आया आंनिफ्राय काट जायाखै बुस्थुआ